खोनादोना
खोनादो
औ
औ औ मा आङो फ्रियैनो दङ औ औ सावरायजागोन दे
ओ आयदाया जाहैबाय ओ ओ माबा टेक्नलजिनि सायाव टेक्नलजिनि गोहोमाव दिनै दासिम जोंनियाव मा मा डेभलप जाखो जेने बा बेफोरनि सायाव सावरायगोन आरो औ होम्बा आं एसे बुंग्रोनानै होनसै औ टेक्नलजि होनोब्लाथ जेनेबा दा बिराद जोंनिया माने बहुत जौगाबोबाय आरो ना
औ
फारसेनिफ्राय माने मोनसेल बेथिंथिं नङा जोंनि फारसेनिफ्राय टेक्नलजियावनो जौगाजोबबाय आरो ना ओ जोंनि दा माने डिजिटेल मुगा
औ
जेरावबो माने जेरैबो फारसेथिंनिफ्रायबो ओ जोङो दा नै माबानिफ्राय नायोबा मबाइलफोरखोनो ओ हमनानै ला जेनेबा एकजामपोलाव बे मबाइलफ्रावनो ओरैबायदि ओ दडेभलप जाबाय माने आगोलथ जेनेबा गोजान गोजान ओ गोजान गोजानाव थानायफोरजों रायलायनो हायामोन मबाइल ओंखारनाय ओमफ्राय मबाइल फ्राय जेनेबा गोजान गोजानाव थानायफोर मानसिफोरजोंबो रायलायनो हाग्रा जाबाय
ओं
ओ आगोल समावथ फार्स्ट टाइमाव जे जेब्ला मबाइल ओंखारदोंमोन बे टेलिफनसोमोन नाल
औ
अ ओ माने बिदि नुलायलायामोन आरो जेने बा इनड्रयट मबाइल ओंखार सिक्रिन ओ सिक्किमनि मबाइल ओंखारै टाइमाव टे लिफन ओंखारनाय टाइमावथ नुलायलायामोन जेनेबा माथोफोरखोलसो खोनायोम जेनेबा रायलाय नायोमोन खान्थु दा नै जोंहा दा ओ बुहुत ओ बेबो माने ओ दावगा जेनेबा दा गोजान गोजान खना खनला बेलेग गुबुन हादराव थायोब्लाबो जोङो माने फन रायलायनायनि अनगायैबो ओ भिडिअ कल रायलायनानै नायनो हायो मोखां नायलायनो हायो जेनेबा मा खालामदों मा खालामा गासैबो माने नुजोब हमनो हायो आरो बेबो मोनसे जेनेबा ओ ओमफ्राय आरो जों ओ औ अनलाइनाव क्लास खालामनो हायो डिजिटेल क्लास ओं बे स्टुडेन्ट फोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे खाबु जेनेबा जोङो नआव
थानानैनो
क्लास खालामनो हायो ओ जेनेबा ट्रेभेल खालामालासे बिदिनो नआवनो आरामसे जनानै जोङो क्लास लानो हायो ओ बिनिफ्राय आरो खायसे ओ दानिया बिराद इउटुब ससियेल मिडिया बिराद माबा जादोना एक्टिभ जादोंना बेनि फ्रायनो माइल मबाइलनि जोहैनो ससियेल मिडियानि जोहैनो मानसिफ्रा बिराद रां खामायगासिनो आथ इउटुुबखौनो हमना ला बा फेसबुकखनो हमना लाबाय इस्था ग्रामखौनो हमना ला बेफोरनिफ्राय माने गोबां रां खामायनायनि खाबुखौ होगासिनो आरोना टेकनलजिनि गोहोमावनो इ ओ जेसेबां दावगाबोबाय ओमफ्राय फ्राय ओ मानसिफोरा डैलि ब्लग होयो सोरबा सोरबा फरायनायनि कन्टेन्ट सोरबा सोरबा मोसानाय रिल्सनि माने बायदि रोखोमनि नोङो मोननो हायो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे मबाइल फनावनो बेनि अनगायैबो दा जोंनि कम्पिउटार लेपटपफोराव फरायनायफोरनि थाखाय बा- बा बे साख्रिफोराव जबफोराव खामानिफ्राव जोङो माने खायसे खामानिफोरखो इजि खालामनानै होयो जों आगोल जाय बुस्थुखौ काग'जाव बा कपियाव लिरनो नांगौमोन दानिया माने सब डिजिटेल कम्पिउटाराव जाजोब्बाय आरो कम्पिउटाराव नोङो एकदम सेकेणड सेकेण्ड आवनो थुनानै होबानो माने सेकेनावनो जायो आरो जाय-जाय खामानि माने जोंनो ओ आदा घन्टा एक घन्टा नांगौमोन बेफोर खामानिखौबो माने इजिलि द' ओ बिस मिनिटआवनो खालामनो हानाय बिदि जाहैबाय आरो ओ बिफो-बिफोरल' नङा जेनेबा जोङो ओ दा ओ मेडिकेलफोराव- मेडिकेलफोराव बिराद मेसिनफोर ओंखारबाय जोङो खायसे आगोलथ' खायसे बे-बेरामफोरखौ जों नायनो हाया मोनबो मिन्थिया मोन मा बेराम जादों मेदिसिनफोरबो ओंखारामोन ओरैनो माने मानसिफ्रा थैलाबायोमोन खिन्थु दानिया बे टेक्न'ल'जिनि गोहो ओ बारायनाय लोगो ओ मा होनगोन‌ डेभलप जानाय लोगो लोगोनो माने मानसिफोरनि थैनायनि हाराबो खम जाबोबाय आरो ओ मेडिसिन्स ओंखारबाय ओमफ्राय मानसिफोरा जेनेबा मेडिसिन्सखो जानानै माने ओ हामग्रा जाबाय आरो ना ओमफाय आरो खायसे बेरामफोरखो जाय ओ माने जोङो ओ जोंनि मेगनजों गोथां मेगनजों-मेगनजों नुनो मोना बेफोरखो जों मेचिननि ओ दारैबा खायसे ओ ओ मा होनगोन बेखौ केमेराफोरजों जेनेबा मेसिनजोंनो केमेरा सोहरनानै जोङो नुनो हानाय जाबाय ओमफाय मेसि सिनजोंनो‌ जों सिस्टेमजोनो जों माने ओ उदैफोरखौ हाखावनानै जेनेबा माने एजिलि आरोना ओ बांद्राय खस्थ' मोना लासिनो ओ ओ अपरेसनफोर खालामग्रा जाबाय माने गोबां गोरलै जानानै फैबाय आरोना सासे मानसिया जेनेबा आगोल ओ बे खायसे गिदिर बेराम जायोमो जानाया जानानै थैयोमोन ब्लाबो दानिया माने बेफोर खामानिया माने थैला आरोना बेफोरदि मेसिन ओंखारनायनि थाखायनो माने ओ इजि जानानै फैबाय आरो आरो जोंनि दा ओ लामाफोरखोनो होन बा गारि-गारि गुराफोरखोनो होन माने बुहुद ओ दावगाबाय आरोना बिल्डिंफोर- बिल्डिंफोरखौबो लानो हायो एकजाम्पोलाव आरो दा‌ जोंनि
फारसेनिफ्राय बुंनांगोन आरो खिन्थु मोनसेखौबो जों ओ लाबनो हायो जेनेबा जों दा ओ टेक्न'लजिनि गोहोमावनो जोङो बे ओ जोंनि दा बुहुमनि अनगायैबो गुबुन हादोर ओ सरि गुबुन माबायाव ओ ग्रह'आव थांनानै जोङो नायहैनो हाबाय अबे ग्रह'आव मा दङ' बा बेयाव मानसि थाजागोना थाजाया बेफोरखो माने नायनो हाग्रा जाबाय माने ओरैबायदि दावगाबाय टेक्न'लजिया ओ जोङो खायसे जाय बुस्थुखौ जोङो साननोनो हायामोन बेफोरखौबो माने जों दा बायदियाव मावफुंनो हाग्रा जाबाय आरो
औ
ओं ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेनि सायाव
सायाव औ औ बिदि होननानै बुंब्लाथ' टेक्नल'जिनि बिथिङाव ओ टेक्नल'जिया आथिखालाव गोबां खामानि मावो होननानै बुंनांगोन आरो औ जाय माने जोंनि गासिबो खामानिफोरखौनो रेजें खालामनानै होबाय ओ माहारिया ओ बेथ' मानसि माहारिया बानायनाय गोजासो टेक्न'लजिनि गासिबो मुवा फोरानो ओ मानसि माहारियास सानखांनानै बा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बा बे ओ बेखौ बानायोब्ला माने मा माबोरै खामानिया रेजें जागोन बेफोरखौ माने सानखांनानै बानायनाय माखासे मुवा बेसाद बा दाजेमफोर आरो बिनिफ्राय ओ बे टेक्न'लजिया आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारिनि खामानिफोरखौ माने दस जन बिस जननि ओ खामानिखौ माने हारसिंनो मावनो हानाय बा दसेयावनो फोजोबनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैबाय आरो बिनिफ्राय जोङो नुनो मोनो आथिखालाव जेरै ओ दहाय नोंथाङासो बुंलांबाय माइ गायनाय ओ माइ गायनायनि मेसिनफोर ओंखारबाय जोंहा ओमफ्राय आरो माइ हानाय आरो बिदिनो गायग्राफोराबो ओंखारबाय मारा होनायफ्राथ' ओंखारखा बाय हालौग्राफ्राथ' ओंखारखाबायानो आथिलाव माने गायग्रा फोरबो ओंखारबावबाय आरो बिनि उननावहाय आरो दंबावो जोंना बे मबाइल फननि जेरै नोंथाङा बुंलांबाय गोबां ओ मबाइल फनफोरनि गेजेरजों गोजानाव थानाय सुबुंफोरजोंनो जोङो नायलायलायनो हानाय बेफोरखौ ओ आथिखालाव गोरलै राहा जानानै फैबाय आरो बेफोर औ आरो बेजों लोगोसे नो जोंहा दायो हमनानै ला साफात बागानफ्राव साफात खानो थाखाय जोंनो सिगाङाव गो बां मानसिफोर नांगौ जायोमोन बेखौथ' आखायजोंसो खानाय जायोमोन नालाय ओमफ्राय दानिया माने बे साफात खाग्राफोरखौबो नांलायलायला आरो मेसिनानो माने बै साब्रै साबानि बा दस्स'नि खामानिखौ दसेनो फोजोबनानै होनाय बेफोरबायदि जाबाय आरो बेनिफ्राय आरो जोंहा दङ बिदिनो माखासे खामानिफोर जाय खामानिफोरा माने जोङो ओ माने गिख्रंथावबो होननानै बुंनांगोन आरो माब्लाबा समाव जेरै जोङो दायो नुनो मोनो रबटफोर रबटफोर दिहुननाय बे रबटफ्राथ' जोंनि मानसि बायदिनो महर होनानै दिहुननाय जायो ना बेखौ बेथ' ओ बेहाथ' मेलेम बायदिसिना बिदिल'सो गैया बियो गासै बो खामानिखौनो मावनो हायो माबा मोनसे सोंब्लाबो बुंनो हायो आरो खामानि दामानि गासैखौबो ओंखाम ओंख्रि संनायनिनायनिफ्राय लानानै ओंखाम रानना हनाय बायदिसिना बिदिनो गासिबो खामानिफोरखौनो बेगभदआ मावनो हायो आरो ओ बेफोरखौ खौ नायनो थाङोब्ला माने मालाबा समावहाय गिख्रंथाव बायदि नुहुरो जेनेबा माने माखासे साइन्टिस्टफोरखौ माब्लाबा बुंनाय खोनादोंमोन आरो सोरखौबा ओ मानसि गैयाब्लाबो माने रबटफोरा गावसोरनो माने रायजो खुंनो हानाय ओरै टाइपनि जागोन जुदि एसेबां मानि बांद्राय जौगायोब्ला बिदि होननानै बुंनाय आरो बिदि जोङो फिलमफोरावबो नुनो मोन्दोंमोन जेरैहाय बे रबट जेनेबा ओ मानसि बायदि उनावहाय मानसिखौनो एटेक खालामफिननाय बेफोरबायदि माने ओ बांद्राय जौगायोब्लाबो माने बिदि खालामफिनजानो‌ गिनांगौ बिदि टाइपनि आरो औ बिनिफ्राय आरो जोङो बेखौबो बुंनांगोन जिहेथु दा जोङो हमनानै ला सापात खानायनि बिथिंवनो बुंबाय माख-खासे
साफात खानानै मावनानै जाग्रा सुबुंफ्राथ' माने बेजोंनो थांनानै थायो हमनानै ओ बोथिसेनि थाखाय बिसोरो बोथिसे ओंखामनि थाखाय बे खामानि मावो नाथाय बै खामानिफोरखौ माने दाजमारि बिदि टेकनलजि ओंखार नायनि लोगो लोगोनो माने बिसोरो जोंनि आखाइनि खामानिफोरखौ सेननानै लाजोबबाय आरो ओ मानसिफोरा माने खामानि नागिरना मोनि बा हाजिरा मावनो थाखाय जायगा नागिरना मोनि बेफोरबायदि गोबां जानो थांगासिनो दङ बायदि आङो नुहुरो आरो बेखौ नायोब्ला औ बेजों लोगोसेनो आरो जेरै ओ दंबावो माइ गायग्रा मेसिनफोराबोथ' जोंना बे गोबां बिदि माइ गायलायलायनाय मानसिफ्रा ज' ज' फैलायलायोमोन बा मानसिफोरनि खौसेथि बिदि जमा जमा मावलायलायनाय बा सावरि जानाय बायदिसिनाजों माने मानसिफोरनि बन्दिंआ गोरा जायोना। जेनेबा थांलाय फैलाय रायलायनाय होनलायनाय बेफोरो माने दाथ' मिसिनफोरजों बिदि गायबाय थायोब्ला ओ मानसिफोरा माने ओम गावजों गाव रायलायलायनो थाखाय मानो थाखाय बा बिदि जमा जमा सावरि बादालि जानाय बे फोरनो गैया जालांगोन बायदि होननांगोन आरो जेनेबा ओ आइजोफोराबो जमा जमा माइ गायलायलायनायाव बिदि गोबां बाथ्रा सावरायनाय बे फोरबो गैया जालांबाय औ नालाय खालि माने मिसि नानो गायजोबनाय बिफोरबायदि जाबाय आरो बिनिफ्राय आं गोबां आथिखालावथ' नुनो मोनबावो गोबां गिदिर गिदिर दंफांफोरखौनो माने बे ओ मिसिनजोंनि गेजेरजों माने फुनानै गुबुन जायगायाव थिखोना लांनानै गायहैनो हानाय औ बिफोरबायदिखौबो नुनो मोनो आरो। थिंना आरो जोंहा दंबावो बिदिनो गोबां दंफां हाग्रा मिसिन बा जि दाग्रा मिसिन आरो मा होनो बे ओ फेनफोर बायदिसिनाफ्राथ' गासिबो टेक्न'ल'जिजोंनो दिहुन जोबनाया औ औ साननो थांब्ला गारि मथर ओ आथिखालाव नुनो मोनबावो बे ओ द्राइभार गैयालासिनो बा सलायालासिनो।औ हारसिंनो लकेसनखौ सेट खालामना होबानो नोंखौ बे जायगायाव दोनहैगोन हारसि लानानै थांगोन बिदि थाइपनि गोबां टेकनलजि जौगानाय खौ जों नुनो मोनबाय
औ नंगौ।
आरो नोंथाङा मा मिथिबावो बेफोरनि सोमोन्दै आरोबाव
ओ बे जोङो जि सुनाय मिसिनफोरनि बागैबो बुंनो हायो जेनेबा ओ जि सुनायानो जा बा ओमफ्राय आरो बे फ्रिजफोरा बिफोर बिफोरखौथ' टेक्नलजिनिनो गोहोम आखाइजों जायखो जोङो ओ सुयोमोन बिफोरखो माने मेसिनाव एकदम ओ सुइसखो अन खामना होबानो माने हार सिंनो सु-सु-सुजानाय बिफोर माने ओमफ्राय ओ जिखौ माबानो थाखायबो रानहोनो थाखायबो मिसिन एक्सट्रा थायो माने गोबां आरोना बुंस' हाया बे फ्रिसफोरावथ' जेनेबा नोङो आगोल ओ
ओ जेरै
ओ माबायाव दोन ओरैनो जेनेबा दोननानै जायामोन ना आगोल दोननानै जाबाबो जोंनिया एसे आलदा आ सिस्टेमोन जेनेबा ओ इउनाव जानो थाखाय बेलेक सिस्टेमाव दोनमोन खिन्तु जोंनिया दा बे फ्रिस मोन्नाय फ्रिस ओंखारनायनिफ्राय बुस्थु फोरफोरखो माने बांद्राय फ्रेस फ्रेस
फ्रेस जानाय जाला आरो ना औ औ।
फ्रिजाव दोनोब्लाबो माने ओ दोननानै जायोब्लाबो मोजां नङा आरोना बांद्राय देहा नि थाखाय जेनेबा बि बिनि गेस्फ्रा हाबनानै बांसिनसो हामा जायो आरो देहाखो जोंनि गाज्रि खालामो आरो ओ ओमफ्राय जेनेबा जायफोरा ओ सम गैया बा ओ जब मावनाय मानसिफोरनि थाखाय एसे मोजां जायो आरो बिदि जायो खिन नथु माने नायनो थाङोब्ला फारसेथिं माने देहानि थाखाय गाज्रि आरो बिदिनो गोबां ओ मुवा बेसाद ओंखारदो जेनेबा मिसिननि ओ बे फेनफोरानो जा जोंनि आगोल गिसिबनि गिसिबदो सिबोमोन जों दा ओ फेन दो फेन लायो। ओ ओमफ्राय आरो बिदिनो गारि मथराबो बेनो जेनेबा स्पार्- साइकेल साइकेल सलायोन माने फार्स्आवथ' थाबायोमोन जोङो बिनि उनाव साइकेल फैबाय साइकेलनिनाव बाइक फैबाय बाइक निनाव कार माबा बि ओंखार जोबबाय आरो फारसेनिफ्राय ओमफ्राय दैफोरावबो जों दा ओ आगोल नाव खालामोन खिन्थु दा जाहाज ओंखारबाय फेरि ओंखारबाय माने गोबां रोखोमनि ओंखारबाय आरोना दैजोंबो माने जों दावबायनो हानाय माने खम समावनो दावबायनो हानाय आगोलथ' बिराद मास मोनथाम मोनब्रै बिदि नाङोमोन ना दैजों दावबायबाबो खिन्थु दानिया माने एसे थाबनो मोनहैग्रा जाबाय आरो सानसेफोरावनो
औ नों। जेरै एरिप्लेनाबो जोंना बे रोखोम ज गोजान जायगायाव दसे
बेफोरखौ नायोब्ला माने गोबां दावगाबोबाय आरो ना आगोलनिफ्राय दा आरो जोङो इयुनावबो जेनेबा बिनिख्रुय बांसिन माने दावगागोन होननानै सानहरनो हायो आरो दा जिबायदि दावगाबोदों माने इउनावलासे फुरा रब रबटनिनो दुनिया सोलिगोन बायदि नाङो आरोना साननानै नायबाथाय? माने सानहरबाथाय। खायसे खायसे दाथ' रबट रबटनि दिहुननाय बुस्थु माने मानसि बायदि मानसिनि सब खामानिखौनो मावनो हायो ।
औ संनाय जा संनाय खुरनायनिफ्राय बा मफ मानसि बिदि मावो बेफोर मावनो हायो आरो बिदिओमफ्राय लासै लासै जेनेबा मा मानसिफोरनि खामानिखौ सेजोबनानै लागोन बिदि मोनसे साननाय फैयो आरो नंगौ थारैनो जेनेबा! जोंहा अख्रांफोरावबो जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन ग्रह'फोर मानि जोंहा थांनो हानाय बेफोरबायदि जानानै फैबायना आथिालाव? गोबां सुबुं फ्रा जेनेबा थांनानै हजों गोजौआव ग्रह'आव मा दं मा गैया? बेफोरखौ नायबिजिरनो हानाय थांनो हानाय बेफोरबायदि गोबां टेक्न'लजि जौगानायनि जोहैनो माने थांनो हानाय बिदि जानानै फैबाय आरो ओमफ्रायो गोबां सुबुंफोरानो औ। अख्राङाव मा सोलिगासिनो बा जोंनि बे दुनियाव मा सोलिगासिनो बेफोरखौ बै साननिफ्राय जेनेबा सेटेलाइट फोरजों नायनो हायो। बे ग्रहफोराव मा जागासिनो जोंनि जोंनि बुहुमनि खाथियाव मा फैगासिनो जेनेबा माबाफोर सौग्राव फैगोन नामा? बायदि! सिना जेंनाफोर जाथायफोर जागोन नामा? बेफोरखौबो माने इयुननि बाथ्राखौबो एसे सानहरखानो हानाय, खायसे माने टेक्नलजि ओंखारबाय आरोना जोंनि जोंनि माबायाव ।औ दासिमबो माने औ औ जायखौ जों माने साननोनो हायाखै बे माने बे मेसिनफोरनि गेजेरजों जों दा एसे एसे माने माबा मोनो आरो ना बिदि जाथावनो हागौबा बिदिजों एसे मोजां जेनेबा सेनसियार थानाया मोजां बेफोरबायदि जोंखौ बे मेसिननि गेजेरजोंनो माने ज जे सेनसेयार जानो औ औ नंगौ थारैनो टिभि बायदिसिनाफोराबो थ' जोंनिया गोदोनि समावहा जोङो बिदि सादा टिभि बायदिसिना बिदिखौ नुनो मोनो, ना फारसथाव' माबाफोरजों दिसफोरजों नायनाय मानाय बिदि टिभि नुयोमोन बिनिफ्राय जोंनि म मेगनावनो माने जों ओन्दैनिफ्राय नुनानै दासिम बेलेग बेलेग बिदि ओंखारबोबाय ओ माखासे ओंखारबाय जेनेबा ओ दाबायदियावथ' आरो मा होनो बेखौ डाटाफोर पेकफोर सोनानैनो माने मबाइलफोर बायदि बा इउटुब बायदि बायदिसिना बिदि नायजानाय माखासे बिदिबो ओंखारबाय आरो सिरियाल बायदिसिना सिगांनाथ' माने डाइरेक मा मा फैयो बेखौल'सो नायनो हायोमोन नाथाय आथिखालावथ' माने चेनेल सोलायनाल'सो नायनो हायोमोन आरो दानियाथ' माने मबाइलाव जेरै बिदि इउटुबाव माबाफोर सार्च खालामनानै बा साबसक्रिपसन खालामनानै बायदिसिना मालाय खेला दुला बेफोरखौ नायनाय बिदिखौबो गोबां नायनो हानाय बिदि जानानै फैबाय आरो। बेनि उनाव आथिखालावथ' बारफोरनि थाखायबो जेरै कुलार मेचिन मेचिन बायदिसिना जि सुग्रा मेचिननिफ्राय लानानै आरो पार्लारफ्रावबो जोङो थाङोब्ला नुयो ओ माखासे टेक्नलजिनि जौगानायजोंहा बिदि गोबां ओ हमना ला खानाय ओ हेयार स्पा होनाय बेफोरावबो माने मा होनो मा खालाम खर'इव क्रिम बायदिसिना ना फुननानै बै मेसिननि सिङाव खर'खौ सोना दोनलाय लायो बिनिफ्राय सोना दोननानै औ औ बिदि खालामनानै माखासे माने खानायफोरखौ मोजां खालामनाय मानाय बेफोरबो गोबां माने टेक्न'ल'जिनि जौगानायनि थाखायनो जादों होननाय बुंनांगोन आरो जों औ औ औ औ औ औ नंगौ औ औ नंगौ औ बे थेरापि बायदियाव थेरापि होनाय बायदि जाहैबाय आरो बेयो औ औ औ जागोन दे।